औ नोंथाङा खोनादोंना नोंथां?
औ खोनादों नोंथां।
ओ नोंथाङा दा मा खालामगासिनो दं नोंथां?
नोंथां बिदिनो जिरायनाय दं नोंथाङालाय?
औ अ आंबो दङ नोंथां बेबादिनो ओरैनो जिरायनानै। ओ नोंथाङा आंनो एसे सम होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां।
ओ नोंथांनियाव माने दा आथिखालाव सोलिबाय थानाय जे थासारि बेफोरनि सोमोन्दैनो एसे ओ जेनेबा समाजारि बिजों बा ससेल मिडिया बेखौहाय माबाददियै नोंथाङा माबायदि नोजोरजों नायो? बेनि बागै ओह गुवारै फोरमायना होनो हागोन ना नोंथां?
औ हागोन नोंथां ओ बुंनो थाङोबा ओ नोजोर होनानै नायोबा ओ दानि दानि जुगाव ओ जुगाव एबा ओ सोलिबाय थानाय मुगाया बिदिनो समाजारि बिजोंनि ओ बुब्लिजों सोलिलांनाय नङा होमबा नोंथां?
औ औ।
गासैबो सोलोंथ सोलोंथाइजों जौगालांनाय जौ गासैबो रोंगौ थिखौ ओ गासैनिसिमबो ओ जौगालांनायखो जों नुनो मोनो।
औ।
आथिखालाव ओ बिदि बिगियाननि जुग एबा ओ ससेयल मिड दियानि जुग ओ जोङो गोजान ओ बुंनो थाङोबा जोङो ओ गोबां बिदिनो एप्स दङ'। ओ बिदिनो मो फेसबुक एबा मोखां बिजाब अ वा वाटसाप एबा ओ इउटुबफोरखौ जोङो ओ गोबां सालायनाय नुनो मोनो नङा हो होम्बा नोंथां।
औ नंगौ।
औ जों गोबां गोबां बिदिनो मोखां बिजाबफोरावबो जोङो ओ गोबां ओज जोङो गोजाननि नुस' हायै जोङो ओ बिदि जायगाफोरखौबो जोङो नुनो हायो ओ नुस' हायिनि जोङो ओ बिदि जोङो ओ जाथायफोरखौबो जोङो मोनथिनो मोन्नाय जायो नङा होम्बा? ओ रादाबफोरनि गेजेरावबो जोङो मोन्थिनो मोन्नाय जायो बर' फ फोरावबो गोबां राद दङ' बिनो बड'लेण्ड बुब्लि बड'लेण्ड रादाब बिदिनो बड'लेण्ड खौराम ओ गोबा बां दङ'। ओ बेफोराव जोङो ओ जाथायफोरखौ मिन्थिनो मोन्नाय जायो एबा ओ सुबुंफोरा ओ बर'फोरा एबा गुबुनबाबो जोङो बा जोङो ओ मानसिफोरा जोंनिया नखरनिफोरा गोमायोब्ला एबा जोङो मायबाफोर ओ ज-जाथाय जायोबा बेवहाय जोङो ओ मोन्थिनो मोन्नाय जायो एबा जों जोङो बेनि गेजेरजों नायागिरना मोननाय जायो नङा होमबा।
औ औ।
सैबो बिदिनो ओ फेसबुकफोराव बिदिनो ओ गावबा गाव बिदिनो अ फेसबुक खुलिनानै ओ गावबा गाव आयदि खुलिनानै जोङो गावनि रोंगौथिखौ जों गोबां दिन्थिनाय ख खौ जों नुनो मोनो। अ बर' लाइमोनफोराबो ओ अ गासैबो जोंनिया ओ दा सोलिबाय थानाय बिदि मुगायाव गासैबो बिदिनो ज जौगालांनायखौ जों नुनो मोनो बेहाय जोङो ओ फट' ओ बिदिनो जोङो फट'फोरखौ जोङो ओ मोखां बिजाबाव बिद दिनो आबलद होनानै एबा भिदिअ'फोरखौ जोङो ओ मोसानाय बि एबा जोङो रोंग गौथिफोरखौ जोङो निजि गावनि रोंगौथिखो जोङो ओ बिदि देखायनायखो जोङो नुनो मोनो बेखायब ओ बिथांमोना गुब बिदि रोंगौथि गुबुनाबो बेखौ नुनानै ओ उम बेखौ नुनानै सोलोंनायखौ जों नुनो मोनो बेवहाय बि सोरो ओ बेनि गेजेरजोंबो बिथांमोना ओ रां एबा डलार बिदि ओ ख खामायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होम्बा नोंथां?
औ नोंगौ नोंगौ।
ओ जोङो उम बिदि ओ दानि जुगाव जोङो एबा ओ जाम्बुंनि जुग नङा होम्बा नोंथां गोद दोहायथ' जोङो बिदि जाम्बुंफोराबो जोंनियाव गोबां गैयामोन बिदि फिसा स सो नङा होमबा ओ मबेलफोरा बिदि नायजानाय जोंनिया भिडिअ' सिडिअ' नायजानाय नङामोन नङा होम्बा ओ जोङो टेलिफन फोर खौ जोङो बांसिन बाहायनायमोन ओ जोङो सोरबाफोर मायब बा जोङो गोजानफोराव थांबाबो जोङो बेखौ ओ न'खरनिफ्रा जोङो मोजां गाज्रि जेबो खौरां लानो मोनि बिदिमोन जोंनियालाय ओ आगोलहाय आ आजै आजौमोननि समाव जोङो लायजामनि जुग नङा होम्बा ओ बेहाय जोङो लाय लायजाम जु जोसो जोङो दैथाय हरोमोन गोबाव समनि उनावसो ओ बिदि दानफा ओ बिदिनो ओ से से दानफोरावसो जोङो बिदि ओ जोङो मोनहैनायखौ जों खोनायोमोन नङा होम्बा गोबाव गोबावजों ओ जायगायाव मोनहैनायखाय बिथांमोना ओ मायबा मोनसे जागायावफोराव जोङो नांगौगोन गोनांथि जानानै थांबा एबा जाब्रब थायबाबो जोङो गोजानाव लासै जोङो ओ गारि गुराफोरबो एसां गैयामोन नङा बा ओ जोङो होसो होसो थांनो लागा जायोमोन बेहाय जोङो ओस थाबायनाबो थाङोमोन होनना मिथिनाय जायो गोजान गोजान जागायाव जोङो थाबायना आलासि दुमसिज जानायबो खोनायोमोन आजै आजौ मोननि समाव ओ नाथ थाय दा आथिखालाव जोङो ससियेल मिडिया नि जुग एबा जामबुंनि जुग ओ जोङो जानबु बुं जामबुंजोंनो जोङो गोबां ओ बाथ्राफोरखौ जोङो सावरायनो हायो गोबां नांगौ जानाय एबा बिदिनो गोनांथिफोरखौ जोङो ओ जानबुंनि गेजेरजोंनो फोरमायलायनो हायो नङा होमबा? ओ जोङो ओ मायबा मोनसे नोंनि ओ नांगौ गोनांथि बि बिदि कागज पत्र बिदि ओ दकमेन्टस फोरखौ जोङो नांगौ जाबा बा बेहायनो जोङो मबेलफोराव दैथायहरनायखौ गोबां नुयो नङा होमबा नोंथां? ओ जोंनो बिदिनो ओ दावबायनाय बुङोब ओ दावबायनो थांनो थाखाय जोङो ओ आगोलहाय जोङो दावबायना बिदि मुं ओ ओ जोङो मबेलनि जुग नङामोन होमबा ओ बेहाय जोङो ओ बिदि ओ दावबायनो थांबाबो जोङो ओ मोजां मोजां मो जायगा गा नुबाबो ओ जोङो‌ मिथिंगायारि ओ मोजां मोजां हाजो हाला नुबा बो जोङो उम बेजो जों मेगन जोंनो जोङो सेबखांना लानो गोनां जायोमोन ओ गोसोआवनो जोङो लाखिनो गोनां जायोमोन बेहाय जोङो बावगरनाबो थायोमोन नङा होमबा? ओ बे समाव जोङो मा नुन नाय बिदि जोङो सोंथि जायो बावगरना थायोमोन नाथाय दानि जुगाव जोङो मबेलजों ओ गावबा गाव जोङो मबेलजों सेबखांना लायो ओ बि बिदिनो जोङो ओ फेसबुकफोराव जोङो मोखां बिजाबफोराव हेंगारनाय नुनो मोनो। ओ गाव नु गावनो नुफेरि जागाबाबो जोङो ओ मबाइलनि गेजेरजोंनो नुनो हायो नङा होमबा नोंथां। औ दा दानि दिनाव जोंनिया ओरै बायदि ओ जुग बिदिनो बिगियानजों जोङो जाय खामानिबाबो जोङो ओ मावफुंनायखौ जों ङो ओ सुबुंफोरखौ नुनो मोनो इसोराथ' जोंखौ सुबुंखौ सोरजियो नाथाय जोङो ओ इसोरफोर बायदि जालांदों ओ सुबुंफोराबो ओ बायदिसिना मुवा बेसाद जाथावनि मुवा बुस्त बेसादफोरखौबो जोङो दिहुनायखौ नुथाइखौ नुनो मोनो। ओ बेहाय जोङो ओ जोङो बेफोरखौ जोङो मोजां ओ फेसबुकफोरखौ जोङो मोखां बिजाबफोरखौ जोङो मोखां मो जां ओ खामानिफोराव जोङो मोजाङै बाहायलांबा जोंनि थाखाय मोजां ओ गाज्रियै जोङो ओ सालायलांबा जोङो गाज्रि बिमुं मोननो मोनो नङा होमबा नोंथां ओ जोङो बुहुमनांङैनो जोङो ओ गासैबो हारियानो जोङो गासैबो बुहुमनांङैनो जोङो बे ओ बेफोर खौ जोङो गासैबो नुनो मोनो बेहाय जों खा फा खानैल' नुनाय जाया ओ जिखिनि जोङो ओ गासैबो सुबुं माहारियानो नुनाय जायो जोङो बेनिखायनो ओ मोजाङै ओ जोङो सोलिलांनांगौ ओ बेहायनोथ' जोङो ओ दानि जुगाव जोङो गथ'फोरखौ जोङो ओ खुदियाफोरखौ गोबां नुनो मोनो मबाइलनि दारैसो बिथांमोना ओ थायो आरो उन्दै उन्दै दै गथ'फोरखौ जोङो खुदियाफोरखौ मबाइलजों जोङो बुरखायनानै बिदिनो ओ भिदिअफोर जोङो बिदिनो ओ कार्टन भिदिअफोर जोङो दिन्थिना दोननाय नुनो मोनो नङा होमबा नोंथां।
औ नंगौ।
खायफा गथ'फोराथ' ओरैबायदि गाज्रि जालाङो बिदिनो उन्दै समावनो जोङो मबाइल ओ बिनानै बिमा बिफाया बिसोर बिनाय बायदि जोङो औ अख्रा खालामनायाव जोङो होनायखौ नुनो मोनो। बिथांमोनहा गोबां ओ मोजां खामानियाव बाहाय नाय जाया दि ओ खायफाया मोजां खामानियाव बाहायो खायफाया आरो बिदिनो ओ गेम गेलनाय फोराव जोङो खेला गेलेनायफोरखौ गोबां नुनो मोनो। बिदिनो फ्रि फायार बिदिनो पाबजिफोर गेलेनानै गोबां जोङो गाज्रि जालांनायखौ नुनो मोनो बिमा बिफा नि ओ बिसोरो ओ खस्थ'फोरखौ जेबो बुजियै बिदिनो गावनि गोसो गोसो बायदि सोलायनायखौ जों नुनो मोनो नङा होमबा नों थां ओ बिदिनो जोङो ओ नांगौबो जायो गोनांथिबो जायो दानि जुगाव जोङो ओ जों ओ बिदिनो ओ ओ कभिड नाइनटिननिफ्राय जोङो अ बिदि गरम बन्द' अ बिदि जोङो ओ बन्द' जानायनि थाखाय जोङो ओ अनलाइन अनलाइनाव जोङो फरायसाफोरखौ ओ अनलाइ क्लास लानाय ओ जादोंमोन नङा होमबा नोंथां? ओ जोंनो मबाइल फोरखौ जोंङो नांगौबो जोंनो स्कुल फोराव कलेज फोराव जोंनो ओ बिदिनो ग्रुप खुलिनानै जोंनो बायदि नांगौ नटिफिकेशन जोङो मोननो हायो। जों गोनांथिफोरखौ जोङो बेहायनो मोनथिनो मोनो नङा होमबा? औ नोंथाङाबो बेनि बागै एसे ओ फोरमायनो हागोन नामा?
औ हागोन नोंथां ओ ओ समाजारि बिजों बा ससियेल मिडिया होननानै बुङोब्लाथ' जों गासै बो मोनथिखायो बे मोनसे ओ पावारफुल बा गोख्रै थि गोनां मोनसे ओ जिराद बा मोनसे मुवा ओ बेखौहाय जों सालायनो रोङोब्ला मोजां खामायानियावहाय गोबां रोखोमनि जोंनो ओ गोजौ फारसे दावखोलांनो हानाय ओ सहाय खालामो ओ ससियेल मिडिया बा समाजारि बिजों होननानै बुङोब्ला जों गासै बो मोनथियो जे गाज्रि खामानियाव अ उम ओ मावोब्लाथाय बेयो गाज्रि रोखोमैनो ओ गोहोम खोख्लैयो एबा मोजां खामानियाव बाहायोब्ला बेयो मोजां जोबोर मोजां रोखोमै मदद खालामो आथिखालाव नुनो मोनदों जे समा ओ समाजारि बिजों बा ससियेल मिडिया नङाब्लानो ओ जोंनि खामानिफोरा ओ जोबोर आद्रा थागोन होननानै जों मोनथिनानै मोनो ससियेल मिडियानि गेजेरजों जों गावबा गावनि रोंगौथि बा गावबा गावनि हारि हारि सा जानाय लोंनाय गाननाय जोमनाय गासैखौबो दिन्थिफुंनानै गुबुन उम मानसि बा गुबुन हारि फोरनि सिगाङाव ओ रों ओ रोंसार बा मिथिसार होनो हायो ओ समाजारि बिजोंजों लोगोसे गोबां रोखोमनि सुबुंफोरा दावगाबोनायखौ जों नुनो मोनदों जेरैबादिहाय मोखां बिजाब बा इन्स्टाग्राम गोबां रोखोमनि ओ इउटुब बेफोरजोंहाय गोबां रां आरजिनो हानायखौ जों नुनो मोनदों जोंनि बर' हारि बा बर' समाजावबो गोबां आइजोफोरानो बा गोबां जाखां फुनाय सेंग्रा सिख्लाफोराहाय बेफोरजों मोजां मोजां ओ भ्लग बा मोजां मोजां कन्टेन्ट लानानै रिल्स बानायनाय बा माबा मोनसे ओ गावनि रोंगौथिखौहाय मोसानाय बा मुसुरनाय गाननाय जोमनाय माबा मोनसे बेसाद बा मुवाफोरखौ देखायनानै ओ मोजां मोजां खामानि मावना नै दिन्थिफुंनानै ओ जाखांफुनाय इयुन जोलै सेंग्रा सिख्लाफोरनो ओ जेनेबा ओ मिथिसार होनायजों लोगोसे ओ आखल आखु लानो हानाय गियान होनायजों लोगोसे गोबां गावबो ओ फैसा थाखा खा आरजिनानै लानायखौ जों नुनो मोनदों बेफोरबायदिनो जोंनि बे ओ ससियेल मिडियाया गोबां रोखोमनि पावारफुल होननानै जों मोनथिनानै मोनो। बेनि गेजेरजोंहाय मोजां खामानि मावोब्ला ओ बुहुमाव गासैजोंबो मोजां होननानै मिथिसारजायो आरो गाज्रि खामानि मावोब्ला ओ सानसेनि बा हरसेनि गेजेरावनो बे मानसिया गाज्रि होनानै बयजोंबो मोनथिसार जानो हानायखौ जों नुनो मोनो बेफोरबायदिनो जोंनि ससियेल मिडिया जौगाबोनायनिफ्राय ससियेल मिडिया ओंखारनायनिफ्राय जोंनि बा हादोर बा हारि जायगाफोरा जोबोद जोबोर जौगा बोनायखौ जों नुनो मोनदों नोंथां ओ नोंथां बिदिब्ला जोंना समाबोथ' जानानै थांबायानो नङा होमबा नोंथां
औ नंगौ नोंथां
ओ बिदिब्ला दोनथ'नोसै नामा नोंथां
औ दे होनबालाय